हेलौ औ मा खामदों नोंथां
नै ओरैनो दङ
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबासोमोन ओ नारजिजों अमा बेदर ओमफायो आलु जहल
अ बिदिसो होमबा औ
ओमफाय मा खालामदों नोंलाय
आंबो दङ ओरैनो जिरायनानैनो से बाहेराव दंफैयो आरो
उम ओंखाम जाखांबाय ना
औ जाखांबाय जानायालाय ओंखामखौ
अ मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया जोंना सबायसोमोन ओमफायो ना बाथोन औ
अ अ
ओम दालाय माथो खालामदों नोंथाङालाय?
दा ओरैनो दंथ'यो जेबो मावथ'वाखै
अ जेबो मावाखै होमबा
औ माने जेबो खामानि औ मोजां
ओमफायो मा खालामना थानो मोजां मोनो जेनेबा नों ओरैनो न'फोराव?
आं इदिनो ओरैनो थानाय समाव ओरैनो मबाइलफोर नायो आरो अनलाइनफोर गेम गेलेयो लोगोफोरजों ओमफायो इदिनो इउटुबफोर नायलाबायो इदिनो ससेल मिडिया नायो आरो आङो ओ कमेडि भि डिअफोर नायनो मोजां मोनो
अ अ अ अ अ अ इउटुबफोराव नायबाय थायो आरो आंबो ओरैनो टाइम पासाव ओरैनो रिल्सफोर नायबाय थायो ओमफ्राय आं माने बांसिन गेम गेलेना थायो आरो ओरैनो अनलाइनफोर जेनेबा। भिदिअ' गेमफोर बिदिखौ गेले थायो ओरैनो टाइम पासाव आरो जेनेबा एक एक घन्टा दुइ घन्टा बिदिसो माने थायो आरो आङो गेलेनानै ओमफायो गेम गेलेनो अहाबाथाय ओरैनो रिल्स नायसिगोनलाय रिल्स नाय खांबाथाय दसे इदिनो सरस बिडिअ फोर नायसि कमेडि भिडिअफोर बिदिनो बारहो हरो आरो ओरैनो थानाय समाव टाइमखौ औ दा न'आवनो दंना नोंथाङा
न'आवनो दंथ'यो र फरायनायाबो इसकल फोर बन्द' नालाय ओंखायनथ' न'आवनो दंथ'यो आं दा माइ गायनायाव एसे गोसो होथ'दों
ओ-ओ-ओ बाहेरफोराव बेरायनो थाङो नामा नोंथां
बेरायनोथ' दाथ' माइ गायनायनि सिजोन नालाय बेयावथ' बांद्राय सोलाबा आरो बेरायनो बिदिनो खोथिया फोनायखौ नायबाय थानांगौ मोसौफोर होबाय थानांगौ ओमफायो न' न'आव बारि बालायाव एसे हाग्राफोर दान स्रां नांगौ आरो
अ औ बिदिनो उनावहाय माने बिदिनो माइ गायखांबा माबा अबावबा खाथियावहाय बेरोना जेनेबा खाथिनि एरियायाव बेरायोना गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैयो?
ओम थांबालाय बिदिनो लोगोफोरजों ज' बेरायहैगोन आरो अबेबा अबाव बेरायनाय जायो।
अ बिदि माने खाथिनि जायगाफोराव लोगोफोर जों ज' बेरायहैयो आरो मा
औ बिदिनो खाथिनि अबेबा सेन्टार फोर अबेबा दखानफोराव बिदिनो मे फोर जाथाव थाव मो लोगोफोरजों ज' बेरायहैयो आरो
अ अ अ बेरायनांगौ लोगोफोर दसे दसे मोजां जायो माने इन्ट्रेस्ट जायोना इन्जयमेन्ट दा बायदियाव आरो इन्जय खा खामलांबाय थायाबा उनावहाय आरो बोराय बैसो जायोबा हानाय नङा खामनो बिनि दानिफ्रायनो एसे एस े इन्जय खामलांबाय थानांगौ माने थबां बांद्राय नङा माने गावखौ कन्ट्रल खालामनांगौ आरो इ से
औ
ओमफाय माने दसे दसे बेरायबायथाय बिदिनो लोगोफोरजों।
उम
औ
ओमफ्राय बिदि औ मोजाङैनो दङ बिदिनो।
ओ अ ओ
ओमफायो बिदि लोगोफोरजों ज' ज' जाजाय बेरायबा गोसो गोजोनो आरो इदिनो गाज्रिफोरल' खामानिफोरल' मावनाङा बिदिनो गावनि नै गावनि ओ बैसोजों लोगोसे समान लोगोफोरजों बेरायफानांगौ देनां बोरायबाथ' बिदि लोगोफोरजों बेरायनो मानो सो हानाय नङा नालाय
ओ आरो आरो उनाव इदिनो जेनेबा दा बेरायखायाबा उनाव लोगोफोर गावस्रालायनाय जागोन लोगो मोनलायनाय नङा बिनिखाय माने दा इससि रायनांगौ आरो ना
औ
ओ ओ फिथाय सामथाइ थायजोबबाय ना नोंसिरनिखै
औ माखासे थायजौफोराथ' जोबहांबायानो दा जोंहानि न'आवल'सो सै थानाया जों ओ जोंहानि न'आव एसे गदाय जायोना फिथाइ सामथाइया खान्थालाबो गदाय था थाइजौआबो गदाय जायो
अ-अ नोसिनिखै दे दोद थालेरफोर दंना गैया थालेर बागानफोर खालामनाय इदिनो
गैया बिदिनो न'आव गायनाय दं आरो एसे बुरजासे जानो आन्था आरोना थालिर हायथा थालिर सिम सामफा बिदिनो थायो आरो
अ अ औ
नोंथांमोनहालाय बिदि फिथाइ सामथाइफोर
जोंनिखि एथ' गिदिर गिदिर बागान खालामनायथ' गैया इदिनो न' न'आव इदिनो फांसे फांनै दं आरो जेनेबा जानो आन्था जानो आन्था खोनादोंना जोंनिखि माने माने इदि गामि एरियाबो इसे एसे बांद्राय फिसा नालाय जोंना बेखायनो माने बिदि गिदिर गिदिर बागान बानायनाय गैया आरो माने गैयैयानो होनजाखायो आरो माने गैस्रायानो होनजाखायो मैगंफोरालाय दं बिदिनो एसे एनै
जानो आन्था दं आरोना
ओम जानो आन्था न'फोराव जेनेबा
औ बि लुगैनायखौल' फो बिदि दं आरो जानो लुगैनायखौल' खारैनो दङ एसे
ओम ओम ओ नोंथाङा बेरायनाय समाव माग जेनेबा माबायदि गारिफोरखौ गाखोनो मोजां मोनो जेनेबा ट्रेन थायो बास थायो इदिनो बाइकफोरजों थायो माने मा बायदि गारियाव गाखोनानै बेरायनो मोजां माने ट्रेभेल खालामनो मोजां मोनो माने
बिदिनो खाथि खाला बेरायबा एसे हाजो ओनसोलाव बेरायबाथाय आं इदिनो ओ स्रां जानांगौ आरो उखुमफोर थानाय जानाङा इदिनो बारहावाफोरखौ मोननाय जानांगौ आरो मोदोमाव नांनाय जानांगौ बारफोरा गारिफोर गाखोनाय समा समाव बिदिबा गाव गोसोखौ बिराद मोजां मोनो नैजिनि बारहावा फोरखौ गावनि मोदोमाव नांनायनि
औ माने बाइकफोरजों माने मोजां मोना आरो बेरायनो माने खाथि एरियायाव मोनो ओमफाय जेनेबा गोजानाव थांबालाय माबायदि माजों थांनो मोजां मोनो ट्रेनजों बासजों ना फ्लाइटजों? गोजान जायगायाव बेरायनो थांबा
बिदि गोजानाव थांबाथ' माने ट्रेनफोरजों थांनो मोजां मोनो आरो। मानो होनबा एसे इयाव उन्दुलांनोबो हायो नालाय
ओं ओं एसे खम खरसाबो जाहैबाय नालाय एसे ट्रेनजों थाङोबा एसे खम खरसायावनो गोगलैयो बासफोरजों थाङोबा एसे बारा थाङो आरो फ्लाइटजों थ' बुंनो नांला आरो माने गोबाङानो थाङो फ्लाइटजों जोंबाय बि माने हाया बिदियाव माने फ्लाइटजों थांनोै
औ आरो ट्रेनफोर जों थांबाबो एसे भारा खोरखियाव नाहरनानै बिदिनो आबहावाफोरखौ नुना गोसोआ गोजोन ना एसे मोजां मोनो आरो गोसोआ
औ औ ट्रेन ट्रेनजों थांबा मोजाङानो ट्रेनज जोंबो माने खिन्थु ट्रेनजों थांबा एसे माने बिरखौहाय माने एदजास्ट खाम नो गोनां जायो आरो माने जेनेरेल ट्रेनसफोरजों थांबा माने जेनेरेल दाबा फोराव गाखो बो माने गोबां मानसिफोर जायोना बिरो जायो माने एसे खस्ट बो मोनो खिन्थु मोजांबो आरो ना
म
कर्स फोराव हैनो हायो बास फोरजोंबा थ' हाया माने इमान गोबां फै यानो थाङोमोन बासफोरजों आरो फ्लाइटखौथ' बुंनोनो नांला आरो
औ फ्लाइटजों दसेनो मोनहैबाबो एसे बाराफोरनि आबहावाफोरखौ नायनो मोना आरो बिदिनो जायगाया माबायदि थालांखो माबायदि नुलांखो बिदि बेखौ एसे एक्सपिरियेन्स मोना आरो बिदिनो नायगौ नङा देनांहाय गासिबाबो ए रेस लाजोबगोन। ओ बासावबो लागोन ट्रेनावबो लागोन ओमफाय बो बिदिनो खननैसो थांनायनि नाजानोसै आरो फ्लाइटफोराव जिउआथ' मोनसेल' नालाय ओंखाय थ' बे जेरावबो गाखोनायसै बे जिउ मोनसेयाव
ओ ओ औ औ नोंथा जेनेबा बे आंबो बिदिनो सानो आंबो जिउ जोबजासिमाव माने गासिबावबो खनसे खनसे ट्रेनफोरखौथ' गाखाबाय नो बासफोरावबो गाखोना बेरायखाबायानो थ' माने फ्लाइट दंबावो आरो फ्लाइटखौहाय ट्राइ खालामना नायनांगोन मालाबा समाव माने दाथ' आरो इसेबां माबाबो जाथ'वाखै एसे एक्सपिरियेन्स बाहेर फोराव बेरायनायनि एथबां एक्सपिरियेन्स गैथ'वा नालाय माबानि एसे इदिनो थाबावनानै माने बेरायगोन आरो माने फ्लाइटवबो एक्सपिरिेन्स लागोन गुबुन गुबुन हादरफोराव बेरायना नायगोन माने बैफोरनि कालसारफोरखौ एसे सोलोंगोन माने माबायदि जायो बाहेराव माबायदि बिसिनि थानायफ्रा सिथाइलफ्रा माबायदि लाइफ सिथायलखौ माने बेरायनानै नायगोन आरो उननि समाव
औ दाथ' आंबो इदिनो उनाव रांफोर जमायनानै समफोर मोनबाय बिदिनो बेरायनोसै आरो बेलेग हादराव बेलेग हादरनि सुबुंफोरनि इदिनो कालचारफोरखौ नायसै ओमफायो माबायदि कालसारफोराव बिदि मा मा खालामो बेखौ एसे नायसै आरो मोजाङै गोसो गोजोननायनि
औ औ
ओम
बिदिनो गुबुननि कालसारफोरखौबो एसे सोलोंनांगौ। नायनांगौबो मानोना जुदि न'आवनो थाबाय थायोबाथ' माने बेलेगनि जेबो बुस्थु मिथियाबा कालसारफोरखौ मिथियाबा बाहेरायाव थांथ'वाबाथाय न'आवनो जाम्बा जानानै थालांगोन आरो बिदिनो माने
औ बिदिनो जिउआव जि बे जिउ मोनसे बे ल'खा नालाय ओंखायनो इदिनो गाैखौबो एक्सपिरियन्स लाखानां नांगौ आरो बे जों मोनसेयावनो देनांबा मोनफिनगोन ना मोनफि ना आसा खम नालाय
औ औ औ नंगौ नोंनायालाय दानो बेरायखानांगौ एथ'बांबो माने गावनि सायाव एसे कन्ट्रल थानाङो आरो खिन्थु जों माने टाइम मथे बेरायनांगोन टाइम मथे इडुकेसन लान नांगोन जोङो बिदिनो आरो माने जोङो जुदि बेरायनायल' बेरायनायल' एसे साननांगोनबो। औ गावखौनो गाव औ बेखौनो माने बेरायनांगौबो बेरायबा एसे फ्रेस जायो माइनफोरा फ्रेस जायो मोजां मोजां जेनेबा नेटसार फोरखौ नुनानै माने मोजां जायो आरो बे बिफां-लाइफांफोरखौ नुनानै एसे दिमागफोरा एसे मोजां फ्रेस जायो माने
ओम इदिनो फरायना फोराबो इयुनाव एसे ओ आंबो इदिनो सानो मोजां फ्रेस जायो ओमफाय फरायनायाव एसे टेनसन जानायफोराबो खारो ओमफाय मोजां फरायनायाव गोसो होसिननो हायो इदि बेरायबा आरो बेजों लोगोसे फरायनायाव नांगौ जानाय मा खासेखो ओ प्रेक्टिकेलफोरखोबो मावथांखिफोरखोबो बिदिजोंनो सुफुंनो हायो आरो इदि बेरायनायजोंनो
औ औ नोंगौ नोंगौ जुदि जों माखासे प्रेक्टिकेलखौ माने आजि खालि माने प्रेकटिकेलफोरा माने बिदिनोसै आरो बे माखासे बाहेरायाव बेरायनानैनो बानायनो हरो माने इनभाइरनमेन्ट सोमोन्दै बायदि बायदि मानेे प्रेक थिफोरखौ बिदिनो बानायनो होयो आर
औ औ दे होनोमबाना आसोल औ दे दे आंबो एसे खामानि फैखादोंमोन
औ दे दे दे बाइ